औ हेल'।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा अब्ला दायो फ्रियैनो दङ नामा?
औ नंगौ नोंथां आं दासन्दि फ्रियावनो दङ'।
अब्ला नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नङा होमबा?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांजों ओ मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
अ बिदिब्ला ओ दिनैनि जि सावरायनाय आयदा बे आयदाखौ जागायनो लानोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
ओ बिदिब्ला दिनैनि ओ सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय ओ बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्राय गोदोनि समनिफ्राय आथि खाला आथिखालसिम बाहायबोनाय
औ
जायनोखि मुलि हारिनि नङा होमबा जायखौ जोङो मैगं मैगंावबो बाहायनाय जायो आरो लोगोसे बिदिनो जोंहा बेबायदिनो माने गोबां बेखौ खायसेखौ जोङो मुलि नङा होमबा? मुलि
औ
बेफोरावबो बाहायनाय जायो। बेनि सोमोन्दै जों सावरायायगोन आरो लोगोसेनो आं नोंथांनाव बेखौनो ओ मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननि जि ओनसोलाव बेफोरबायदि मैगं आरो लोगोसेनो बेखौ मुलि हा मुलि बायदिसिनायावबो बाहायनाय जायो बेफोरबायदि जोङो मा मा मैगं नोंथांमोननि ओनसोलाव मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा
औ नोंथां मैगंआथ' आथिखालाव जोबोर मेरला मैगं दङ एबा गोदोनिफ्रायनो दासिमबो सोलिबोनाय मैगं जेरै मेसेंाव मोननाय मैगं आरो दैज्लाङआव मोननाय मैगं आर ना मोननै रोखोमनि मैगं थायो दैज्लाङाव मोननायखौ मेसेङाव मोना आरो मेसेङाव मोननायखौ दैज्लाङाव मोना बेफोरबायदिनो जेरै मेसेंनिखौ बुंसै आं मेसे सिङाव मोननाय होनोब्लााथ' जोंनिया दा पानलाव बिदिनो लाइ लाफा फालें बेफोरखौ मोननाय जायो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो सबाय मोसुर दालि बिदिनो मा होनगोन मथर अलकबि बान्दा कबि फान्थाव बिदिनो गोबां दङो ओमफ्राय दैज्लाांआव मोननायखौ होनसै आं दै्लाङाव जोङो जिंखा मोननाय जायो थायस' मोननाय जायो खुमब्रा मोननाय जायो दैज्लांनि लाव मोननाय जायो दैज्लांनि फान्थाव बिदिनो फथल ओ लेस्रा ओ ओ बिदिनो गोबां मोनो आरोना बिदिनो आरो फैनिबा दाउ मैथा थाइगिर बेफोरखौबो मोननाय जायो आरोना दैज्लांआव
अब्ला आङो नोंथांनाव मोनथिनो लुबैनाया बेसोमोनदि नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जि माने गोदोनिफ्रायनो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय जि मुलि हारिनि मैगं जायखौ जोङो मुलि बायदिबो जों बेखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा बायदिसिना बेमार आजारफोराव बेफोरखौ जायोब्ला हामो ना बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि मुं नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ मुलि हारिमु मैगं होन्दोंना औ मुलि हारिनि मैगं होनोब्ला अ मानिमनि बेफोरखौ होनदों ना नोंथाङा औ मानि मुनि औ। औ औ। मानिमुनि फेरेलेथा बिदिनो खाफि लेवाबो होनो आरोना बेखौ। ओ बेफोरबायदि नेरसोन बिदिनो मा होनबावमोनबा एसे बावबायबो आरोना।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा मयेरसोन होनदोंमोन नामा
औ नेलसनद
नेरसोना मा बेसाद बियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
नेरसोन होनोब्ला नेरसोन बिलाइ बेखौ माने ओ मोनसे बिलाइ आरो ना बे
औ औ नंगौ। बै नेरसोन जोंनि ओनसोलाव बे खौ नोरसिं होननासो मिथिनाय जायो।
औ बेखौनो होनदों माने बेयो मोदोमो आरो ना जायखि ओ जाया मैगंआवनो होजायो। बांसिन बेखौ खुसियादों एबा ना फोदोंजाबा एसे गोथावसिन जायो आरो ना मोदोम बियो।
औ नंगौ। ओ दा नोंथाङा मानिमुनिनि बाथ्रा बुंदों नङा होमब्ला?
औ मानिमुनि।
औ बै मानिमुनिखौथ' जोङो मा समाव मोननाय जायो? आरो बेखौ माबायदिहाय जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ मानि मुनिया बियो जेबो बो थोर लानानै नङा बियो मेसेंखि दैज्लां मोननाय थांखायो आरोना। मानि मुनि फिसा दोङो मानि मुनि गिदिर दोङो गिदिरखौ जोङो बांसिन ओ मेसें बोथोराव मोननाय जायो आ रोना दुब्लि फोथारफोराव मेरला ओंखारो आरो ना मानि मुनिया। बेखौ जोङो औ नोंथां।
मेसें बोथोरावबो ओ बा दैज्लां बोथोराव मानिमुनिखौ मोननाय जायो नामा?
औ मानि मुनिखौ दैज्लां बोथोरावबो मोननाय जायो हा लाना हा मोनो आरोना बेखौ।
औ। दैज्लां बोथोराव माबायदि हायाव थायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? माने जोंनि ओनसोलाव बेखौ दैज्लां बोथोराव माने नुनो मोननाय जाया।
औ नोंथां बेखौ दैज्लां बोथोराव माबायदि मोननाय जायो होनोब्ला एसे रानस्राव हाफोराव थायो आरोना बियो।
एसे दै थायै जागायाव थायो बियो।
नोंगौ थारैनो।
औ नंगौ नंगौ।
अब्ला बै ओ ओ मानिमुनि जि होनदों बे मानिमुनिखौ ओ नोंथाङा मा बेरामाव बेखौ जोङो जायोब्ला ओ मानसिनि बेरामा एसेबाबो मोजां जायो होनना नोंथाङा मिथियो नामा?
बेखौथ' आं मिथिया नोंथां। जायखि जाया बेखौ गोदो गोदाय आरो ना
औ नोंगौ।
ओ ओ माने आबौ आबैमोन माबायव ओ नुबोदों आर ना। बेखौ जोङो दब्रा जायखौ होनो गुुब्ला गाराय होनो आरो ना ओ खाना खाना गुग्ला होनो बेखौ बे जायोब्ला बे मानिगुनि बिलाइखौ ओ बेयाव मा होनो एसे ओ बियो खाना गुग्लाया माने गुदुं गैया जायो आरो ना। बेयाव होयोमोन आरो ना लागायना होयोमोन अब्ला बियो गुदुं जायोमोननो होननानै खोनायोमोन आरोना मिथियोमोन जोङो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ।
अब्ला बियो बेफोरबायदि ओ बेरामाव हामो होननानै नोंथाङा एसेबाबो मि थिनाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां? आरो बिनि अनगायैबो गुबुन माबा मोनसे बेरामफोराव हामो होननानै नोंथाङा मिथिबावो नामा?
बिदिथ' आं मोनथिफेरला। गुबुन बेराम फामो नामा बेखौ आं मिथिया जायखिजाया आङो। बेखौ ओ गुग्ला एबा खाना गुग्लायाव होयोब्ला बे गुदुं खारो होननानै मिथियोमोन आरो ना नोंथाङा मिथिबा एसे फोरमायना होनो हागोनबा।
औ औ नंगौ औ नंगौ थारैनो नोंथांनि फ्रायबो जिखिनि ओ बेराम नङा होमब्ला बे बेरामा बेफोरबायदि हामो होननानै आं मिथिना मोनबाय आरो आं मिथिनायाव ओ बे खौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों जाय माने जोंहा मानिमुनि नङा होमब्ला मानिमुनि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां बर'फोरानो बेखौ ओ आथिखालाव जायो आरो लोगोसेनो गुबुन हारिनि जि सुबुंफोराबो बेखौ आथिखालाव माने ओ गोबां जाग्रा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदो गोदाय जिहेथु बर'फोरानो बेखौ ओ जाबोयो जाबोदों आरो जाय मैगंखौ जोङो जेब्लानाखि माइया ओ माइफोरखौ जों हाखांनायनि उनाव बै नारा थिलि जायो जोंनिया बै नारा थिलिनि सिं सिङाव बियो ओ खिलियो आरो
खारो आरो ना
औ जोबोर ओंखारो माने बै जि मैगं बे मानि मुनि मैगंखौ माने जोङो मेदिसिन मोनो थाङा आरो बेयाव नङा होमब्ला जाय माने जों बेयाव मुलिबो हाबा ओरैबायाददि माने मोनसे मोजां मैगं आरो जाय माने बेराम आजारनि थाखायबो बियो खोब मोजां। आरो लोगोसेनो आं बे खौ मिथिनो मोननाय जादों जाय मानि मुनिया माने जोंनिया उदै उदैनि बेराम नङा होमबा जाय माने
औ औ
फोराबो जोङो साफा जायो नङा होमबा उदैया माने बेखौ जायोब्ला उदै बिदि बे बेरामफोरा मोजां जायो होननानै जोङो मिथिना मोनो आरो दा जों दा जों मानि मुनिखौ ओ जानाय होननानै बुङोब्ला' जों एवनानैबो जायो। आरो लोगोसेनो खायसेया जोंनिया दाउ बेदरफोरजोंबो बेखौ थेब थेब रोसि बानायनानै जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो खोब माने गोथाव जायोनो बेफोरबायदि जायोब्ला आरो जों ओरैनोथ' आलुफोरजों बेखौ एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
मा औ नोंथाङा मा होनदों एसेबां मोजां खोनायाखै नोंथां
औ
हेल' नोंथां
बांद्राय नोंथांनिखो मोजां खोनाफैयाखै नोंथांनिया नेट